औ हेल' नोंथां।
मा खालामदों नोंथां।
आङो ओरैनो दङ नोंथां दायो नोंथाङालाय दा मा खामदो।
आंबो ओरैनो दङ नोंथां।
औ-औ दे-दे मोजांबालाय।
दिनैनि सावराय दिनै दा मैगं थाइगंनि फारसे सावरायनो आखायाव लाजासिगोन नामा नोंथां। दिनै मानिे मैगं-थाइगंनि फारसे सावरायसै दायो।
जागोन दे नोंथां दे औ
माने आं मिथिनो लुुबैनाया गिबियाव नोंसिनि न'आव मा मा मैगं मोनो?
मैगं होननानै बुंब्लाथ' माने गोबाङानो गायनाय जायो जेरै बिदिनो मा होनोमोनलाय। मैगं लाफा लाइ बिदिनो मा होनो मैथा बांगाल बिदिनो फान्थावनि ओमफ्राय भिन्दिफोर ओमफ्राय बिदिनो सबायबिमा जोगोनार बायदिखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां।
अ ओमफाय नोंथाङाथ' बुंदों। जोगोनार जोगोनारखौ माबायदि गायो एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जोगोनार होननानै बुङोबाथ' माने जेनेबा जोगोनारा माने फिथाइ थायो आरोना। बे फिथाइनि बेगरखौ जोलैनो दोनो बे जोलैनो दोननाय बेगरखौ माने बिदिनो सम फैब्ला माने बिदिनो दाबायदि समावनो होनजायो माने दैज्लां दैज्लां समाव माने बिनि बेगरखौहाय लांदां जायगाफोराव माने गायनानै दोनोब्ला। बा बियो फोबाबो माने बियो रज'यो आर ना माने फोनायथ' नङा गायनानै दोननाय जायो बांसिनानो। बेगरखौ माने बेनि बेगरखौ बिदिनो गरथाम गरब्रै बेगरखौ खौ माने गायनानै दोनोब्ला बिनिफ्राय माने गोरलै गोरलै फिफां माने ओंखारबोयो आरो बे फिफांखौ माने बेयो जेब्ला लास्ट लासै लासै देरो अब्ला बिनि थाखाय म बैसां बैसां मोनसे बानायनांगौ जायो जाहाथे माने जुनारा गोजौवावमोन लानानै फिथाइ थायो आरो बे फिथाइयाबो माने।
औ
मोजां जायो बेनि थाखाय माने बैसांबो बानायनाय जायो आरोना आरो मालाबा समानै बेखौ बैसां बानायना लासिनो हायावबो मानला होयो। माने जोगोनाराबो गोबां रोखोमनि थायो आरो ना।
औ
आरोबाव बिदिनो जोगोनारा माने बिजौआबो जाजायो। आरो बिनि बिगुरखौबो फाजा जायो होननानै मिथिदों आरोना नोंथां।
औ नोंथां मोननिथिंलाय मा मा मैगंफोरखौ। गायनाय जायो जेनेबा
जोंनिथिंथ' बुंनो थाङोब्ला दा बोथोराव जा मोनो बेखौनो गायजोबनाय जायो आरोना नोंथां जोंनियाव । बिदिनो दाबायदियाव। बिदिनो फोरला। ओमफ्राय मोनो जोगोनार जोगोनारखौबो गायनाय जादों बिदिनो। न'आवनो गायजोबो आरो न'आवनो आबाद मावजोबो जोंना गाैबो बांसिनानो नोंथां। माने जा दा बोथोराव मोनो बेखौनो गासिखौबो मावजोबनाय जायो। बिदिनो जेरै दा गोलोम बोथोर नालाय। गोलोम बोथोराव मा मा गायो जेरै जोगोनारखौथ' बुंखाबाय जोगोनारबो गायो ओमफाय बानलुबो दं आरो बानलु बानलु ओमफाय टमे टमेट'आथ' दाबायदियाव मोना मोननाय हबा टमेट' गायदों आरो नोंथां। ओमफाय टमेट'नि अनगा दङ गोबां दङ माने दंनाया दङ नोगोर बुरजानो ओमफाय माने बारा गोसोआव फैयासै आरो माने ओरै एसे गोजान गोजानाव गायनाय जायो आरोना ओंखायनो आलु आलु रं
खोथा बुंनो हागोन नामा
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां आलुखौथ' जों बयबो मिथिखायो आलु औ गिबियाव मानि आलुखौ गिबियाव गायो आरोना हाजों फबनानै
औ
ओमफाय बे आलु जाग्राखौनो गायजायो आरो माना माने आलुखौ गिबियाव बिदिनो बायबाय बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोबाय लाबोनानै बिनि उनाव बिदिनो हायाव बिदिनो हाखौ एसे माबाबाय ओ एवग्रा जिनिसजों एसे हाखौ फोसाबबाय फोसाबनायनि उनाव बिदिनो हाखौ एसे गोथौ खालामबाय आरो माने आलु गायनो बिदिनो लाइ लाइन लाइन बिदिनो आलुखौथ' लाइन लाइनखौ गायनाय नुनो मोनो बांसिनानो आलुखौ बिदिनो हा सिङाव बिदिनो फबसै फबनानै ओमफाय उनाव दोनसै आरोना ओमफाय जेब्ला आलुआ बिदिनो सेवगारनानै हारसिंयैनो गावनो जेब्ला खिलिबोयो अब्ला बेयाव माने आलुआ जेब्ला बिफां खिलिबोयो आरोना बे समाव माने आलुनि बिफाङा एसेयावनो दे मलायनो गोरलैयो आरोना बियो देमगलाय लांनो नागिरबाय हायो बेयाव आ माने एसे हाखौ थिखोना होनांगौ आरोना बिफाङा गायनो हमो ओमफाय बिदिनो आलुखौ बिदिनो एसे जगाफा खोनानै होगाफा बिदि खालामनांगौ ना होमबाना बिफाङाबो थांबाय थागोन बिदिनो सिङाव आलुआ रोदाया मोजाङै थांगारनानै बिदिनो फिथाइ थायहै हैफिनो आरो आलुआ बिदिनो आलु थाइसेया बिदिनो थाइसेनि बदल गोबां बिदिनो फेंखा एरनानै बिदिनो आलु थायसेआ बिदिनो थांबाय आटथा दसथा बि बाराय ग्लुंलाजोबो आरोना आलुवा ओमफाय बिदिनो
औ नंगौ नोंथां
देरनानै देरनायनि उनाव म न बेखौ जे आलुआ रायो अब्ला बेखौ सिंनिफ्राय बुरखांनाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बिदिनो बुरखांनानै बिदिनो आलु मोनसे आलुनि आय बेनिफ्राय बांसिन मोनो आरोना आलुखौ जेनेबा बस्थासे गायबा बिदिनो बस्थाथाम बस्थाब्रै मोनो आरो बे दाउनि गायनायनि सायाव आरोना बियो माने मोजां रोखोमै फोथांङोबा मोजां फिन मोनगोन एसे बारा जोथोन लायाखैबा बिदिनो बारा थायो जा थायनायखौ मोननाय नङा आरो द लोगो बिदि आदब मावनानै गायनायखौ नुनो मोनो जोङो। दाथ' आलुआ जोंनाव गोबां गायनाय जादों। बिदिनो टमेट'बो गायदों दा ओमफ्राय बिदिनो बानलु दङ बानलुआबो गोबां थायदों आरो यो गासिबो न'निनो जोब लकेलानो गायो। ओमफ्राय दंबावो फोरला दं आरो फोरलायाथ' बिदिनो बिगाथाम बिगाब्रै जागोन। ओमफ्राय बिदिनो बुंनो थाङोब्ला फोरला दाथ' अखा हादों नालाय अखानि जाउनाव बेजों एसे माबानो हमदों आरो बिफां- लाइफांखौ एसे देंग्लाय होनाय बुखारनाय बेफोरनि थाखाय एसे फोरलाखौ खम मोननाय जादों। बिदिनो गाजर मोनो। गाजरबो गायनाय जायो जोंना दा गाजरखौनो मिथिखायो गोजा खालारनि जायो होननानै मुलाबो गायोमोन मुलाखौथ' दाबायदि याव बारा माबाया‌ नालाय ओंखायनो मुलाखौ गायथ'नाय जायाखै जेब्ला बोथोर फैगोन अब्ला गायगोन। माइ दा बिदिनो गामियावथ' दङ बिदिनो दा बायदियाव जा बोथोराव फिथाइ दा बायदियाव मैगं - थाइगं गामियाव गासिबो जिखुनु दङ आरो जोंनावबो एसे गोबाङानो ओमफ्राय दा माखासेखौ बारा गोसो मैगं - थाइगंखौ ओमफ्राय दा बे जा मोनसेबो खोन्थाबायो
अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा खि माने बेफोरनि थांनाय फोरा माबायदि गाजरनि थावनाया माबायदि बिदिनि थावनाया माबायदि एसे खिनथानो हागोन नामा
अ' औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
खोनादोंना दा औ
गाजरखौथ' जों मिथिखायो बयबो गाजर माने गोजा खालार जायो होननानै माने गोजाद्रायबो जाया आरो जायगा नायै जायगा बिनि खालारा एसे खुरलां फानदै आरो माने गोजाद्रायबो जाया ओमफ्राय बिनि जानाया माने गोदै बायदि जायो आरोना बे एसे गैहांबो जायो माने दैसुबो जायो आरो माने मिडियाम टाइपनि जायो गाजरा माने बुंनो थाङोबा थावनाया बिदिनो मिडियाम गोदैबो नंला जेन'बा दैबो नंला बिदिनो बिदिनो गाजरखौथ' मिथिखायो जायाबा माबायदि बेनिफिट
औ
बेनि थाखायनो लानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो बानलु बानलुफोरखौथ' मिथिखायो जाबा बानलुआथ' बांसिनानो गोथ थां जायो ओमफ्राय मोनबा जेब्ला मोनोब्ला गोजा - गोजा जायो ओमफ्राय बानलुनि जानाया गोसा होनना मिथिखायो जे बयबो ओमफ्राय खिन्थु जोंनिया बारा मिडियाम आरोना जोंनि बानलुया न'निया मानि आलौद्रायाबो
औ
आरो बानलुआ मानि बानलुआथ' गोबां रोखोम थायो नालाय अनेक रोखोमनि जेरै बानलु थबसा बोरदोन बेफोरो नोगोद गोसा जायो ओमफ्राय बिदिनो बारा मा जाया गोसा जाया बेफोरबायदि अनेक गावबा गावनि मानसि ओमफ्राय बिदिनो फोरलाफोराबो बिदिनो अबेबा सोरनाबा हानि सायावा सोनारादो आरोना हासारानि सायाव फोरलाया सोरनाबा फोरलाया गोदै जागोन सोरनाबा दैसु जागोन सोरनाबा मिडियाम बे गाब गावनो संनायजों जायो आरोना संनायजोंबो जायो ओमफ्राय गावबा गावनि हानि हानि सायावबो सोनारो आरो ना सोरनाब सोरनिबा फोरलाया गोथाव जायो सोरनिबा फोरलाया बाराथाव आरोना मानि फोरलायाबो अनेक जादनि थायो आरोखिना बिदिनो जोसा होननायबो जोसा होननायबो थायो फोरलाया माबा जोसा जोसा नङैबो बिदिबो थायो आरोना माने जोसाया बांसिन गोदावसिन जायो बेफोरबायदि होननायबो खोनानो मोनो बांसिनानो जोंनाथ' नर्मेल जाहैबाय फोरलाया फोरला माने बहल बहलबो होनो जोंनि सिं बांसिनानो बहल होनो खिन्थु फोरला होननानै बांसिन मानसिफ्रा बुङो आरो
औ-औ
औ
अब्ला नोंथांनिफ्राय माने गोबां खोथाफोर मिथि मोनबाय अब्ला फरायनायखौ इसिनियाव फैजोबसै नामा
औ
दे होनबा नोंथां
औ फै जासिगोन नोंथां
दे